हेलौ औ हेलौ औ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथाङा दा ओरैनो दङबा फ्रियैनो?
औ नोंथाङा आङो ओरैनोसो दंथ'यो दायो।
औ औ आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादोंमोन आङो नोंथांजों दिनै माने जोंनि इन्टारनेटनि सायाव एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथांजों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन हागोन नोंथां मोजां बिराद मोजां टपिकखौ लानानै नोंथाङा फन खालामनाय जादों।
औ औ दा आङो सावरायनायाव जागायबाय
औ औ जागोन दे
औ इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायानो जानांगौ आथिखालाव ओ उन्दैनि फ्राय लानानै औ जोंहा उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर सुबुं गेदेर माने जायखिजायागौ माने दिनै इन्टारनेट जों सोमोन्दो गोनां आरो इन्टारनेटनि थाखायनो जोंहा औ दा आथिखालनि मुगायाव गोबां जोङो नुनो मोनै मिथिनो मोनै बा जेनेबा बबेबा गुबुन गुबुन जायगानि जेराव गोबां जों माब्लाबाबो नुफेरैबा मिथिफेरै बाथ्राफोरा बाथ्राफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों आथिखालाव नुनो मोननाय जायो। ओ बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव जोंनि दा फराफारि बा फरायनाय आयदाफोरनि सायावबो ओ गोबां जोङो मदद मोननो हायो जेरै जों जेराव बिजाबाव जायखौ मोननो हाया बेखौ जों इन्टारनेटाव मोननो हायो, नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां जोंना ओ इन्टारनेट होनोब्लाथ' जोंनिया गिबियावनो माने बुंनो हायो जे माने गोदोनि मुगानिफ्राय दानि मुगा जे गोदोनि मुगायावथ' जोंनिया इन्टारनेटा बारा इसिबां फैयामोन नालाय ना नोंथां इसेबां बारा सोलियामोन नाथाय आथिखालाव माने इन्टारनेट फैनानै जोंनिया माने गोबांनो सोलायनाय बा जौगाबोनो हमबाय आरो ना जेरै ओ इन्टारनेटनि दारै जों दानिया ओ मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायोना जेरै जोङो माने बुंनो थाङोब्ला मा जोङो गुबुन जायगायाव थानाय मानसिखौ बा जोंनि न'खरनि मानसि जोंनि सोरबा लोगोफोरखौ जों माने गुबुनाव थानायखौ जोङो खबर लानो हायो जेरै ओ भिडिअ' कलनि दारै जोङो माने बिसोरखौ जों नायनो हायो माबा मोनसे फाइनानसियान फाइनानसियेल प्रब्लेम जायोबा बा रां रुफानि गोनांथि जायोबा जोङो ओ सेकेणडआवनो जोङो दानिया माने रां रु हौवाफोरखौबो जों हरनो हानाय जायो आरोना नोंथां। औ आरो जोंनिया माखासे नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै नुयि जायगाखौ खौ नुनो हायो मिथियै खौरांफोर खौरां जेरै दा निउस सोलियो नङा होमबा नोंथां जेरै मोनसे जायगायाव जोङो मोनसे ओ हादराव जों जाथाय जायोब्लाथ' जोङो बेखौ जोङो खाथियाव थांनानै जों नुहैया नङा होमबा नोंथां
नंगौ
माने ओ जोङो इन्टारनेटनि दारै जोङो नैबेफोरखौ जों नुनो हानाय जायो जेरै जोङो ओ इउटुब फेसबुक बा गुबुन गुबुन प्लेटफर्मफ्राव जोङो माने नैफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां। आरो नोंथाङा बुंदों जे ओ सोलोंनायनि सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंदों औ नोंथाङा जोबोद ओ थार खोथाखौनो बुंदों जोङो माखासे ओ सोलोंथाइखौ जोङो इन्टारनेटनिफ्राय जों मोननो हायो जेरै ओ गोबां सोलोंथाइ जेरै सोलोंथाइयाथ' जोंना लिरनाय फरायनायल' नङा होमबा नोंथां बेनि अन गायैबो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ दङ जोंना जेरै जों माखासे मोनसे बिजनेस मावनाय बा मोनसे ओ जायगानि सायाव जोङो मोनथिनो मोननाय नैबे बोथ' जोंनि मोनसे गोदान सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ जोंना माने ओ मोनसे ओ बुस्थु थायो बुस्थुआ माने मोजां आरो गाज्रि मोननैबो माने आखुआ थाफायो होननाय मोनसे बा थ्रा दं आरोना नोंथां। जोंना माने ओ इन्टारनेटनि दारैबो जोंना माखासे ओ गाज्रि ओ बो माने फैफायो आर ना बेनिजों लोगोसे माने गा ज्रिबो दंफादेरो मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो दङ। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना माखासे समनि समनि गोबां बेखार जायो ओ माखासे फेक निउस मोनो ओ इन्टारनेटनि दारै जों जोंनि ओ सोमोन्दोफ्राबो माने गाज्रि जालाङो दा ओ नोंथाङाबो ओ फंनैसो फोरमायना होदो जेरै माने इन्टारनेट फैनानै जोंनिया माने माबायदि माबायदि गाज्रि गोहोमाव गोग्लैबोदों नै बेफोरनि बागै।
औ इन्टारनेटनि फैनायनि जाउनाव गाज्रिनिफ्राय गोगलैनाय होननानै बुङोब्ला ओ आं गिबियावनो उन्दै गथ'निफ्राय लांनो सानदों आथिखालाव जेब्लानिफ्राय इन्टारनेटआ फैदों गोदोनि समाव बिमा बिफाया गावनि गथ' गथ बुरखायनो थाखायबा गथ' गाबनायखौ गाबगाहोनो थाखाय जोंहा गथ' बुरखनि मेथाइ बायदि बायदि खननानै बा ओंखाम ओंख्रि जानाय समाव जोंहा बुरखाय बुरखायनो जाहोनाय लोंहायनाय जायोन नाथाय आथिखालनि समाव सासे गथ'आ द' दान जास्लाबेैयावनो ओ बिनो जेब्ला माबा माबा मोनसे जाहोयो लोंहोयोबा गाबोब्ला बा बिब्दिनो जायखिजाया जायखिजाया बिथिङावल' जाया मानो जोंहा मबाइल बा जायखि जाया भिडिअ गेम बा जायखिजाया टिभि बाबो देखायनो दिन्थिनो गोनां जायो बेफोरो इन्टारनेटनि गोहोमाव सासे गथ'नि औ सासे गथ'नि जा माइन्डसेट जा मेलेमबि गोहो बेखौ मेलेमजों लोगोसेनो मेगन बा देहानि गोबां बाहागोखौनो बे उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा इन्टारनेटनि फैनायनि गेजेरजों जोङो खहा जानायखौ नुनो मोन्दों मानोना गथ' उन्दै सासेया मबाइलखौ जेब्लानिफ्राय बाहायगोन अब्ला बिनि मेगना बै समनिफ्रायनो जेनेबा देमेज बा खहा जालांनो हमगोन बेबायदिनो जोंहा औ आथिखालाव फरायनाय लिरनायनि बेलायाव बुङोब्ला जेब्ला जोंहा देरस्लाबैयावनो गथ'फोरा बिमा बिफानिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय जेनेबा मबाइल बायदि बायदि दाबि खालामनाय बेफोरबायदि दाबि खालामनानै गावनि फरायनाय आयदाखौ फरायनांगौनि सोलायै बेफोर मबाइलावसो जेनेबा आज गोबां दानि जुगाव भिदििअ गेम बायदि बायदि ओंखारनायखौ गेलेनानै गावनि समखौ ओरैनो थांदो होनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो गोबां ट्रेडिं एपफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों औ बेबायदिनो गोबां ट्रेडिं एपफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफोर बा जोंनि उन्दै गथ'फोरानो जाया मानो बा जोंनि गेदेरफोरनि बेलायावबो ट्रेडिं एपआनो जाबा अनलाइननि फ्रड गेम बेफोराव जों गोबां बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जों गोबां माब्लाबा रांनि खहा जानाय माब्लाबा रां दाननानै लांजानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो नखौ न ां औ आरो बेजों लोगोसे औ बेजों लोगोसेनो औ दे नोंथ बुंलाय
औ बेजों बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि माखासे न'खरनि जा सुबुंबो थायो नङा होमबा नोंथां बेफोराव माने दानि जुगावथ' जोंना बयनाव बयनावबो गंफां गंफां मबाइल थायो नङा होमबा दारमाने जोंनि राय्लायनायफ्रावो माने माने जानथाय जालांनो हमबाय आरो ना नोंथां मानो होनना बुंुङोब्ला माने जानाय लोंनायफ्राव जोंो सिगांनि समाव माने बयबो जमा टेबोल गंसेयाव जानानै जोङो मोजां गाज्रि खोथा सावरायोमोन नङा होमा नोंथां दानिया माने मबाइलाव बयबो बेस्थ' थायो ओंखाम जाखांबाय लोगो लोगो माने जोो गावनि खट' हहैबाय मबाइल नायनानै थनाय बिदिखौ नुयो आरोोना नोंथां आरो आथिखालाव जे जोंनिया माने सिगांनि समाव जे जोङो बेमोन जे जोंनि फोथार गेलेग्रा फोथारफोराव माने दैज्लां सम मेसें सम मा जिखिनि सम समावनो माने गेलेनायफोर नुयोमोन आरोोना जोङो नाथाय दानि दानि मुगायाव जों माने नै बेफोरखौ जों नुनो थांलिया मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया माने दानिया बयबो माने गाव गावनि मबाइलाव बा इन्टारनेट फाव जोङो बेस्थ' थानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जों माने अलसिया जालांनो हमबाय जोंनि देहायाबो मोजां प्रेक्टिस जानो हमला नांगौ बायदि जोंनिया प्रेकटिसबो जालिया माने बेनि जाहोनावनो जोंनिया माने बेमार आजारफ्राबो जोंनियाव थाबनो नारसिननो थाखाय बोलो मोनो आरो नोंथां
औ औ
आरो फरायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माने नोंगौ माखासे मोजां लाबोदों जेरै जों माखा माखासे बुजिनो मोनैखौ जोङो इन्टारनेटाव मोनो नाथाय जोङो इन्टारनेट मोनाव मोनबाय थानानै जोङो मानि ओ जोङो फरायनो बानायबो जालाङो नङा होमबा नों थां माखासे समावहाय जेरै जोङो गासिबो बुस्थुखौ औ गासै बुस्थुखौ नोङो बिजाब फरायनायखौ नोङो मबाइलाव मोनखाजोबो नाथाय जोङो जोंनि माइन्डजों जोङो गोसोआव लानाय गैला फरायनाय गैला नैबेबायदि जालाङो आरो माबा मोनसे नांगौब्लानो जोङो कुइसननि एन्सार मोननोब्लानो जोङो दानिया मा खालामा मबाइलाव नायो इन्टारनेटाव नायो नै बेबायदि जालांनो हमबाय आरो ना
उ
माखासे जोंनिया आरो मोजांनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माने जोंनिया माखासे गोबां सुबिदाबो होदों जेरै दा जोंनिया अनलाइन एप्लाइ खालामनाय माबा मोनसे साख्रिनि एप्लाइ खालामनाय बा साख्रि फोरनि गोदान खौरां ओंखारनाय नैफोरखौ जों माने अनलाइनाव जोङो मोननो हानाय जायो। इन्टारनेटनि दारै जोङो मोननो हानाय जायो गासिखौबो आरो जों इन्टारनेटनि दारै माने मोनसे मुवा बेसाद बायनो बा फाननो हानायबो जायो नङा होमबा नोंथां। दानियाथ' जोंनिया गोबांनो अनलाइन डेलिभारि खालामग्राबो एपसफोर दङ नङा होमबा जेरै फ्लिपकार्ट मेस बायदिसिना बेबायदि एमाजन गोबां दङ बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि नैफ्राव माने जोङो मुवा बेसादफोरखौ जोङो फाननो बा बायनो हानाय जायो आरो।
औ
औ आरो जोंनिया दानिया माने माखासे जोङो इन्टारनेटनि दारै माने गाव गावनि रोंगौथिखौ लानानैब्लाबो जोङो जेरै फिल्म इन्डास्ट्रि ट्रिफ्राव माने जोङो ओ फिलिम इन्डास्ट्रि नङाब्लाबो माने जोङो इउटुब बा फेसबुकफ्राव जों माने इन्टारनेटनि दारैनो जोङो रां आर बा हानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
नंगौ
औ नोंथाङा नैबेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा जेनेबा जोङो ओ न्टारने स इन्टारनेटनि दारै जों माने माबोरै रां आरजिनो हायो नैबेफोरनि सायाव
औ इन्टारनेटनि दारै रां आरजिनायनि सायावथ' नोंथाङा बुंबाय एप बायदि बायदि एप आथिखालाव गोबां एप नुनो मोनो दा जोङो गोरलैयैनो जयेन जानो हानाय एपफोरा जाबाय जोंहा जेरै जोंहा जेनेबा आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरानो बे गारि थायो नालाय बिसोरनि थाखाय जोंहा रेपिड' फैबाय जोंहा उबेर फैबाय जोंहा फ्लिपकार्टसनि बेफोराव जोङो हाबनानै थानानै गोबां रां खामायनो हानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय फ्लिपकार्टस फिल्म नङाबा फेसबुक इउटुब बेफोर फोराव जोंहा गावबा गावनि जा रोंगौथि बेखौ दिन्थिनानै जोंहा खम समनि गेजेरावनो गावनि मोजां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायोब्ला खम समनि गेजेरावनो गोबां पपुलार जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों बा गेदेर गेदेर सुबुंफोरजों सिनायजानो हानाय बा जोंहा गिदिर मोनसे जा प्लेटफर्म गिदिर मोनसे जा जोंहा थांखिसिम गावनि थांखि गिदिर मोनसे प्लेटफर्मसिम जों सौहैनो हानायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरनि गेजेरजों आरो लोगोसेनो ओ बुंनो थाङोब्ला अनलाइन फैनायनि ओ अनलाइन जाबा इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजों जोंनि गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनाय फैदोंब्लाबो बांसिनखौनो जोङो आथिखालनि बिथिङाव बा जौगानायखौ नुनो मोनदों होननानै बुंनांगोन
नोंथां माने ओ माने ओ बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा मोज
औ बाहायनो रोङाबा गाज्रि औ।
बेबायदिनो आरोना जों माने मोजां गाज्रिखौ जों। ख'नानै माने बासिनानै जोङो ओ जोंनि थाखाय माया मोजां माया गाज्रिनि। बेखौ नायनानै माने जोङो ओ बाहायनो रोंनांगोन आरो औ। माने ओ खोब हानायखिनिखौ गावनि ओ। गोसो बा मेलेमफोरजों जों मावनांगोन ओमफाय जाय बुस्थुखौ जों हाया अब्लासो जों माने। ओ इन्टारनेटनि मददखौ जों लानांगौ आर ना आंनि बायदिब्ला आर ना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
अब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय खोमा ओ बेखिनियावनो दोनथ'नाय। औ।
औ।
गोजोननाय थाबबाय नोंथांनिसिम।
ओ गोजोननाय थाबाय।